नोंथां औ औ औ खोनादों खोनादों नोंथां ओ बिदिब्ला जों दिनै ओ दावबायनायनि खाथायावनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां? औ औ औ दे नोंथाङा बुंलाय अबे बबे दावबायना फैखो नोंथाङा?
बायनाय होननानै बुङोब्ला बांद्राय एसेग्राब ओ गुबुन गुबुन जायगायाव एबा गुबुन गुबुन देशफ्राव दावबायाखैब्लाबो नोंथां ओ जोंनि आसामाव फ्राय दाव थगायबाय आरो नों । जेरै जोंनि खाथियाव थानाय ओ निस नेल पार्क आसाम नेसनेल पार्क। मानास हाग्रामा दङनाा नोंथां? बेयावहाय दावबायनाय जाबाय। ओ ओ जोबोद मोजां मोनदों आरो नों माने बेवहाय मान नेसनेल पार्क आवहाय दावबायनानै माने बे हाग्रामायाव नुफेरै बुस्थु खौ नुनो मोनदों
नंगौ नंगौ।
जेरै उम मोसा
नांगौ नोंथां नांगौ।
मोसा ओमफ्राय मैदेर ओमफ्राय गान्दा
नंगौ नोंथां।
रोखोम रोखोम रोखोम जुनारफोरखौ नुनो मोन्दों नोंं ओमफ्राय लोगोसे बै दाउरायाइफोर नाङा नोंथां बे दावराय फोराबो बहुत सिनारि ना नोंथां? बे दाउरायाइफोरखौ नायनो जोबोद इन्ट्रेस्ट मोनदों आरो नोंथां माने बेफोर बुस्थुफोरखौ खौ नुफेरो बुस्थुफोरखौ नुनानै गोसोफ्रा गोजोनलांदों आरो नोंथां। गोजोनलांदों बै मोजां मोनदों ओमफफ्राय बे मानास हाग्रामाया बारा गोजान जाया नालाय नों जोंनिफ्राय खाथियावनो बेबायदिनो सम सम सामार टाइमफ्रावहाय दावबायफैनाय जायो। औ ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंनि साखाथियावनो दंबावो ओ सिखोना जोहोलाव
नंगौ नंगौ।
बेयावबो बेवहाय बहुद इन्ट्रेस्टिं खोथाया बेनो नो नोंथां माने बै सिखिरिफ्रा सिखिरिफ्रा नों थांनाय लोगो लोगना बहुद जेव जेव जेव लामा- फ्राव बुहुद फैयो नोंथां
नंगौ नगौ नोंथां
सिनारि नुयो
औ औ
आरो बेजों लोगोसे ओ गल्डेन लांगुर
औ औ
गल्डेन लांगुरखौबो बुहुत नुनाय जायो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
बे सिखोना जोहोलाव हाग्रामायाव आरो माहारियारि हाग्रामायावहाय बेबायदिनो आरो बेजों लोगोसे आं जेब्ला बै एसे फुराना जाबाय एसे गोबावसै बे माने सिगांहाय माबायाव बेहाय थांनाय जाबोदोंमोन आरो बै ओ तिनसुखियानि डिब्रु सयखिया होननाय मोनसे नेसनेल पार्क दङ ना नैबेयाव औ तिनसुकियानि नैबेयावबो दाउ फैनायाव हाय बेयाव ना मैदेर फोर बुहुत हानजा हानजा हानजा फैयो आरोना जमा जमा फाय ओ बेयावहाय बे सायदावहाय माने बांद्राय आं बुंनो थाङोब्ला माबा फोरखौ बारा नुनाय जायाखै आरो बै टाइगार मोसा फोरखौहाय बारा लोगो मोननाय जायाखै ओमफ्राय बेेर मोख्रा ओमफ्राय बेयावहाय गल्डेन लांगुरखौबो नुनाय जायाखै आरो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
गाया बुहुत मोजां नोंथां सिनारिया बुहुद मोजां बेरायनो ओेरै अरुणचल खाथि जाहैबाय नालाय नोंथां मोजां मोनदों नोंथां बेबायदिनो दावबायनानै बुहुद मोजां मोनदों नोंथां नोंथाङा बहा बहा दावबायफेरखो
नंगौ नोंथां आङो बारा दावबायाखैबाबो जोंनि खाथिफोरावनो मोननैसो दै बाज्रुम दंङोआरो दैबाज्रुम मोननैसो माने गोबां दङ बिलुबाद सिलुनिजान बेफोरजों गोबां दं आरो जेरै जोङो खांथि लांस' होननानै बुङोबा फांथि लांसोआवबो बार' मास दै बारजुमबाय थायो बे राननो रोङा आरो औ ओमफ्राय बेयावहाय दै बार नालाय बयबो थांनो मोजां मोनो नायनो सिनारिया जोबोद मोजां ओ हाजोनिफ्राय स्राय स्राय बोहैनाय दै माने दै बाराज्रावा बेबायदि एफा खम नङा आरो गोबाङानो बारजों मेसेंबाबो माने जोबोद मोजां आरो गरम बोथोर बांसिन जायोनो ओमफ्राय खाथियाव थांबाथाय माने मा होनो बेनिफ्राय दै बेरस्रावनायजों अखा हानाय बायदि जालाय जायो नोंनाव लाय जायोदों जेरै बरफ गोजां बोथोरावहाय निहेर सिरि नङा होनबा नोंथां निेहिर सिबनाय बायदि नैब बारसि बो बेबायदि जायो जाहैदों औ बेबायदि आरो आंबो थांदोंमोन ओमफ्राय आंनावबो ओय गस्लायावहाय नांनानै माने गस्लाया गोबाव सम थायोबा सिनाय बिदि मोनलायो आरो बेबायदि आरो औ औ जेरै निहिराव जोङो सिङावहाय जों थाबायोबा निहिरावहाय सिफायो नङा होनोमबा दल'द थाबाय थायोबा बेबायदि आरो नोंथां बेबायदि जायो ओमफ्राय जोंहा बिलुुबादा बांसिन मोजांसिन भिउआवहाय सिनारियाव बांसिन मोजां मानो होनबा बेयाव ओ दायरेखलि बेयाव गारिजों थांनो हाया जेरै खांख्रिलांसोआव दाइरेख गारिजों थांनो हायो नालाय।
औ नोंथां
दैया दडाइेक्टसिम सहैया बै दैबाराजजोंसिम दाइरेक सहैया। ओ एक किल'मिटारसो थाबायनांगौ जायो किल'मिटार एक किल'मिटार माबाबा ओ सातस'सो मिटार थाबायनांगोन आरो एक किल'मिटार नंजोबाबाबो। हा उम जेब्ला गारिखौ लाखिनानै दोनो बेवहाय बेनि उनावहाय जोङो दाब दाउ होनांगौ आरो हाजो इसेथिं गाखोनांगौ। बिसेबां ओ स्राय स्राय माने जेथिंबो ओरैबो ओरैबो माने गरम नाङा आरो माने गोमोम थान्दा नाङो माने बोथोरा। माने बोथोर माने मा ओरै मिथिंगाजों बुंफबनाय नालाय। फिफां लाइफां एखदमबारे मालाबा दाउ ग्रिग्रि‌ गाग्रा गाबनाय बिराद मोजां नाङो आरो गोलोम बोथोराव मानसिफ्रा बिराद दुगै थाङो। गोलोम बोथोरावहाय औ दैनि बार दै बाज्रुमनायजों। दैया इसे गिदार जायो नालाय अ बिराद मोजां नाङो दुगैनो। ओमफ्राय जों मेसेङाव थाङोबा ओ मेसेंआवहाय जोंनिया माबा मा होनो ओ लावखार ओंखाम जानो थांनाय जायो आरो बांसिन जानो। बे लावखार ओंखाम जानाय थांनायावनो माने बेखौ नायबोनाय जायो आरो मेसेङावहाय माने मोजां नाङो नालाय बयबो थाङो नालाय बयनिबो बयबो थाङो बयखौबो नुयो बैखौ नुलाय बेखौ नुलाय माने मोजांसिन नाङो आरो। गरम बोथोरावहाय गासिबो थांजोबा मानोना बेवहाय ओ अखा सखा होयो नालाय मानसिफ्रा बारा थाङा आरो लावखार ओंखामबो जानाय जाया नालाय गरम बोथोराव दा नोंथां। हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां। हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां। हेलौ हेलौ नोंथां। खोनादोंना नोंथां? हेलौ। हेलौ नोंथां। हेलौ हेलौ।